औ खोनादोंना
हेल'
औ खोनादों
औ खोनादों ओं
दे दे दिनै जोंहा फरायनायनि सायाव रायलायनो
औ औ दे जागोन
उम
माने दा नि सोलोंथाइ बा फरायनाय बा गोदोनि सोलोंथाइ बिनि सायाव आरो ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा
उम ओ गोदोनि फरायनाय आरो दानि फरायनायनि बेलायावथ' जों गोबां फाराग नुनो मोनो
औ
गाव बर' रावनि थाखाय गोबां गेदेमा सोमावसारनो गोनां जादों ओं बेनि सिगां फोरा गुबुन हारिनि रावजोंसो फरायग्रोदोंमोन जेरै बांला असमिया रावजों रायलायग्रोदों बिनि उनाव ला सैनो बर'फ्रा समजों लोगोसे गावनि रावखौबो फोथांना लाखिबोदों आरो दानि जुगावबाथ' फरायनाया गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबाय जेरै गोदोनि समाव गोजान गोजान जायगाफोरावसो फरायहैनांगौ जायोमोन नाथाय दानि दिनाव खाथि खाला खाथि खालायावनो फरायनो हानाय हानायनि सुबिदा दंसै
औ नंगौ
उम नोंनि
औ बिदिब्ला आं बुंनि जोंहा दानि फरायनाय आरो गोदोनि फरायनाय होनोब्ला जोङो गोबां फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो
औ
जोङो गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजान गोजान जायगा जोङो गोजान गोजान माने थाबायनानै आथिंजोंनो हान्थिनानै जोङो थांनो गोनां जायोमोन माने खाथि खालायाव जोंहा फरायसालि गैयामोन बेनि थाखायनो जोङो माने गोजान गोजानाव थाबाय थाबाय थांनो गोनां जायोमोन आरो बिदिनो जोङो नुनो मोनो गोदोनि समाव जोङो जोंनि बर' मेडियामखौनो जोङो बुंनो थाङोब्ला मोननो हायोदि जोंनि बर'फोरनियाव बर' मिडियाम गैयामोन गोदोनि समाव जोङो जोंनि बर' रावजों जोङो फरायनो मोनामोन जोङो बांला असमिया बेफोरखौ जोङो बाहायनो गोनां जायोमोन नोंगौ नोंथांनि बुंनाया आरो बि बिदिनो जोङो बर' रावनि थाखाय गोबां सोमावसारनो गोनांबो जादोंमोन जोङो गिबियाव बर' रावखौ फरायसालियाव मोननो थाखाय जोङो रमान हांखोबो दाबिदोंमोन नाथाय बियो जायासै बिनि उनाव जोङो देब'नागरि बे स्क्रिप्टखौ जोङो मोननो हायो बिनि उनाव जोङो जोंनि फरायसालियाव बर' रावजों जोङो फरायनो मोनो गोदोनि गोबां लिरगिरिफोराबो माने बांला असमिया बायदिफ्राव खन्थाइ बायदिफोर लिरनायखौ जोंहा नुनो मोनो बिदिनो जोङो आथिखालाव जोङो नोजोर होयोब्ला मोननो हायोदि जोंनि फरायनाया माने गोबां सोलायबोदों जोङो खाथि खालायावनो फरायसालि फरायसालिमा गोजौ फरायसालि बायदि बायदि मुलुगसोलोंसालिफोरखौ जोङो जोंनि खाथि खालायावनो जोङो मोननो हादों जोङो जोंनि गुदि फरायसालिखौबो जोङो जोंनि उसुंसे बा न'सुंसे बा गामियावनो जोङो मोननानै जोङो फरायनो हादों जोंहा आथिखालाव गोबां फरायनायनि सुबिदाफोरखौ जोङो जों मोननो हादों जोङो बेसेन नाङै बिजाबफोरबो जोङो आथिखालाव मोननो हादों बिजाबजों लोगोसे जोङो बे जोंनि गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौबो जोङो फरायसालिनिफ्रायनो जोङो मोननो हादों आथिखालाव आरो बिदिनो जों जोंनि सोलोंनायाव बा फरायनायाव जाहाथे सानजौफुआव ओंखाम उखैनानै जाहाथे फरायनो लिरनो गोसो जायि बेफोरबायदि दाजाथों होननानै जानाय लोंनायनिबो बेबस्था होनाय जायो फरायसालिफोराव बेफोरखौ जोङो आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनो बिदिनो जोङो मोननो हाबावो आथिखालाव बेसेन नाङै फरायसालि गायसननायजों लोगोसे जोङो गोबां प्राइभेट फरायसालि बायदिफोरबो जोङो गायसंनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों गोबां फरायसालिफोर जोङो जोनोम जानायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालाव नाथाय गोदोनि दिनावथ' गोबां खममोन जोङो सासे फरायसाया फरायनो गोनांब्ला बा फरायसालियाव थांनो गोनांब्लाा बेसेांबा बा गोजान हान्थिनानै बियो थांनो गोनां जायोमोन आरो गोदोनि समावथ' बिफां साहायावसो फोरोङोमोन होननानै बयबो बुंसोलायो ओ नोंथाङा बे औ औ नोंथाङा बिनि सोमोनदै मायबाफोर मिथिगौ नामा खोनानो मोनदोंमोन नामा
गोदोनि समावथ' लेखाफ्रावबो मोनो आरो बोराय बुरै फोराबो खिथायो दै बारा होनां गौ मोन साइकेल बोरायजों गोजान गोजान थांनांगौमोन उम गोदोनि समाव अ आथिखाल समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनला आथिखाल समाव जोङो न'वाव थानानैनो अनलाइन क्लास लानो हायो गोदोनिसै ओ आरो गोदोनि समाव स्कुलफोराव स्कुलफोरनि ब्लेकबर्डआ
औ
जों लिरनांगौमोन नाथाय आथि खालनि दिनाव डिजिटेल ब्लेक बरर्डबो जों नुनो मोनो डिजेटेल ब्लेक बर्डनि जेरै जों गोबां सोलोंनो मोनो जेरै डिजिटेल ब्लेकबर्डआव गासिबो खामानिफ्रानो जाजोबो
औ औ
बिदिनथि हिसाबै डिजिटेल ब्रेक डिजिटेल ब्रेकफोराव रेकर्डिं रेकर्ड रेकर्डदिं क्लास खालामनो हायो
औ
प्रजेक्टरबो लागायनानै फोरोंनो हायो
औ औ
आरो बेबादिनो आथिखालाव गुबुन गुबुन ओ सिस्टेमजों फरायनाय जायो
औ
नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाय बायदि ओ जोङो आथिखालाव डिजिटेल बर्ड जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेयावहाय गोबां सुबिदाखौ जोङो नुनो मोनो जोङो बेयाव सक पेन्सिल बा बायदिफोर जोङो बाहायनो गोनां जाया जोङो सक पेन्सिल बाहायनाय लोगो लोगो जोङो माने जोङो मोजाङै गानै जोमै देलाय मालाय थांदोंब्लाबो जोंनि आखाइफोराव पेन्सिलनि हुगारनायफोरा नाङो आरो बेफोरो माने मोनसे साखोन सिखोन बे मोनसे थासारियाव फैदों आरो बेजों लोगोसे जोङो मोननो हायो बेयाव जोङो गोबां फाइलफोरखौ सिगाङावनो रेडि खालामना लानानै जोङो बेखौ ओ खनसेयैनो जों बेखौ फोरोंनो हायो बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों आरो बिदिनो जोङो माने ओ गोदोनि समाव टेक्न'लजिनि बाहायनाय गैयामोन नाथाय आथिखालाव बा दानि जुगाव टेक्न'लजिनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय सोलोंनायाव जोङो मानिबा जाहोनाव फरायसालियाव थांनो हायासै बा मानिबा थाखै फरायसालिया गोबां बन्द' जाबाय जेरै हमनानै ला महामाया कर'ना बेफोरबायदि बेराम जानायाव जोंहा फरायसालि फरायसालिम जौमा फरायसालिफ्रा गोबां बन्द' जादोंमोन थेवबाबो जों जोंनि सोलोंनायखौ लाखिथ'वाखैमोन मानो होनोब्ला जों आथिखालनि सोलोंनायाव जोङो टेक्न'लजिखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोन्दों जोङो अनलाइन क्लास लानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो जों जोंनि सोलोंथाइखौ माने आथिखालाव जेसेबांखि माने जेंना जेंसि बेराम आजार जायाखै मानो थेवबाबो माने जों दिनै माने जोंनि सोलोंनाय खौ दोनथ'नायखौ जोङो नुनो मोनाखै जोङो अनलाइन क्लासनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो आथिखालाव जोङो सोलोंनायखौ नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि समाव नोङो सानसे फरायसालि बा सोलोंनो थांनो हायाब्लानो नोङो बे दिनखालिनि सोलोंनाया नोंहा थालांबाय नोंहा आरो अनलाइन क्लास लानांगौ बा मानांगौ बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन आरो माने गोबां खम सुबुानो माने फरायसालियाव थांनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन माने खम सुबुं बेनो थांनाय नुयोमोन आरो माने गोबाङानो फरायसालियाव थाङामोन सोलोङामोन मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ औ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो खोनानो मोनो आरो नाथाय आथिखालाव बय बेबो नं खराव माने ओ गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरनाय सोलोंनो थाखाय थिनहरनायखौ जोङो नुनो मोनसै
ए
सायाव नोंथाङा माइबाखौ बुंनो सानो नामा
ओम नंगौ गाव सोलिनाया जो गोनां सोलोंथाइ गैयाबानो बे जिउआव राहा गैया बेनिखायनो सोलोंथाइखौ बयबो लानांगौ आरो गोदान मुगा एबा डिजिटेल टेक्न'लजि जुगजों बयबो खारफानांगौ
औ नंगौ
अ बिदिब्ला जोङो बुंनो हायोदि आथिखालनि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइखौ जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो। गोदोनि सोलोंनायनि आदबा गुबुनमोन नाथाय आथिखालनि सोलोंनायनि आदबा गुबुन जाबाय माने। ओ जौग गालु मुगाजों खारफाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। औ
आथि आथिखालाव आरो नुनो गुबुन हादराव जोंबो सोलोंथाइ होनाय जों नुनो
औ औ नंगौ नंगौ औ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै
ओ गोजोनथों
औ दे